औ
अ खोनांदोंना?
औ खोनागासिनो दं दे
अ अ औब्ला जोङो दायो ओ टपिकखौ एम्फौ फिसिनायनि सायाव सावरायसै
अ जायोथ'
अ
एम्फौ फिसिनायनि सायावबो सावरायजागोन दे
औ औ।
उम।
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? ओ।
एम्फौ फिसिनाय होननानै बुङोब्ला ओ जोङो सरासन्थ्रायै एम्फौखौ मुगा एम्फौ इन्दि बिलाय जाग बा एम्फौ जायखौ जोङो आखायजों लाय लाय फिनाय जायो बेखौ इन्दि जाग्रा एम्फौ होननानै बुंनाय जायो। मुगा एम्फौ होननानै बुंबा बेखौ मुगा बिफाङाव फिनाय जायो जायखौ बिफाङावनो हगारनानै होनाय जायो आरो। बिदिनो माननै मोन एम्फौफोर दंबावो दा दा बर'फ्रा
औ।
हेल' ओ
हा?
फिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। दा इन्दि एम , बर'फोरा ओ गुबैयै इन्दि एम्फौखौ बांसिनै फिसियो। मानो ना बे इन्दि एम्फौखौ ओ जानो थाखायबो फिनाय जायो। दा बिनिफ्राय फिथोबबो मोनो। प्लास बिनि ओ मोदोमखौबो मोनजानाय जाहैयो आरो। इन्दि एम्फौ बाथ मुगा एम्फौखौ जोङो जानो थाखाय फिसिनाय जाया। बेखौ जोङो खुन्दुं बिनिफ्राय खुन्दुं दिहुननो थाखायल' बे मुगा एम्फौखौ फिसिनाय जायो आरोना। दा जोङो जि एम्फौखौ फियो बे एम्फौनि जि फिथोब फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननाय जायो। बे खुन्दुंखौ ओरैबायदि दाम गोसादि जायनि से केजिनि दामा ब्रैरोजा बाजौनिफ्राय बारोजा सिमहालागै दाम जाहैयो आरो
औ औ
जोंनि गोबां बर' बोराय बुरैफोरा माने जि इणडि एम्फौखौ फिथियो बेखौ ओहो एम्फौनिफ्राय मोननाय जि फिथोब बेखौ खुन्दुं दिहुना लासे डाइरेक्टलि ओं बेफारिफोरनो माने फानहरो आरो दा बे फानहरनाय एओ फिथोबखौनो न'आवनो खुन्दुं दिहुनोब्ला आरो बांसिन रांखान्थियाव जौगाबावगोन आरो बर'फोरा
औ औ औ एम्फौ बे ओ बांसिनै बर'फोरा बे इन्दि इन्दिनि एम्फौखौनो फिसिनायखौ नुनो मोनो आं माने बेलेग एम्फौ फिसिनायखो दिनैसिम नुवा इन्दिनि खौनो नुनो मोन्दों बिनिफ्राय बर फोराथ बेखौ माने सिगांनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिबोखादों माने बर' फोरनि मोनसे दोरों होनना बुंजायो आरो बेनिफ्राय बेखौथ' आङो नुनायाव माने इन्दि एम्फौखौ माने सिखिरि सिखिरि मानै हनानै जो जला हमनानै ओ दोनो होना बुङो आरो बिनिफ्राय बिदै ओ बिदै दैनो होननानै बे बिदै फिसा फिसाखौ माने माने संग्राय बा माबायाव जिखुनु बिलाइफोरावबो दोनो दोनो खोमा बेनिफ्राय बे बिदैनिफ्राय ओ एम्फौ ओंखारोब्ला ओ बे इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ होनाय नुनो मोनो आरो
उम
ओ बे बिलाइखौ होनानै ओ एसे ओ देरोबोला एसे माने बुरजा जानो हानाय जायो होनना बुङो आरो ओ फास्टआव उन्दै फिसा टाइमआव मोजां बिलाइ बिलाइखौ बार बारा जाया होननानै बुङो आरो खस्थ' स्थ' जाया नागिरनायाव थाखानायखौनो होनो हायो होनना बुङो। एनिफ्राय ओइ जिथिया गोबां जानाय जायो माने देरो अब्ला बिलाइखौ मोननो थाङा आरो माने ने गोबां खस यै नायगिर नांगौ जायो आरो नायगिरनानै मा नै लाबोनानै ओ जाहोयोना जाहोनानै गासैखौबो माने मोजाङै लाखिजोबनो हायोबा लाब जायो होनना बुङो। बेयावनो आरो माने गाज्रि जानायबो खोनायो आरो माने गावनो थैनाय माने बिलाइ गाज्रि मोनजायोब
औ सिगांनि समनिफ्रायनो माने ओ बर'फोरा इन्दि बिफां जोंनि इन्दि बिफांनि जि बिलाइ बेखौल' ओ एम्फौनो होयै होयै माने एम्फौखौ फेदेरबोयोमोन माने एम्फौ लानानाय हुदाखौ खालामबोदोंमोन नाथाय आथ थिखालाव जाहैबाय ओ जोङो इन्दि बिलाइखौ मोनफ्रोबो जायगायावनो माने। ओ थोजासे बिबांनि मोनबाय साया जानबाय जेब्ला एम्फौआ जेब्ला ओ आदार जाब नाय बर जायो अब्ला बियो। उम इन्दि बिलाय खौ मोननो नागिरा बहाबा बहाबा नागिरला बायनांगौ जानानै फैयो ओमफ्राय मालाबा मोनाबो जानो हागौ। थिग बेबायदि जायो नाथाय आथि खालाव माने ओ बे इन्दि बिलाइनि सर्टेज बे बे गोनांथि जानाय माने बेखौ सुफुंनो थाखाय आथिखालाव माने खारं होननाय मोनसे बिफां दङ। बे खारं बि फांखौ
खारं औ।
जायो आरो दा जेब्ला इन्दि बिलाइनि। ओ गोबां इन्दि बिलाइनि गोनांथि जागोन अब्ला इन्दि बिलाइ गैयाब्लाबो बे खारंनि बिफांनि बिलाइखौनो होनानैनो माने ए-एम्फौखौ फेदेरनाय जाहैयो आरो। औ बेखौ। खारम बिलाइ होननानै बुंनाय जायो। केसार' जायखौ इंराजियाव केसार' होननानै।
अ ओ औ औ औ माने इन्दिनि बिलाइनि अनगायै बिलाइ बेलेग होयो ना खोनादादों खिन्थु माबे बिलाइखौ होयो बेखौ माने गोसोआव गैयामोन आरो।
औ। फ्रा एम्फौखौ लाबाय थायो ओ बिसोरो फोरमायोदि ने इन्दि बिलाइजों इन्दि बिलाइखौ होयोब्ला माने एम्फौआ एसे मोजांसिन पुसटायुसिन जायो आरो खारननि बिलाइखौ होयोब्ला एसे माने फिसा फिसा जायो होननानै बुङो खारन जानो हागौदि माने खारन बिलाइआ माने एसे गोरा एसे गोरा जाहैयो। इन्दि बिलाया एकदम गुरै जाहैयो। दा गुरैखाय माने फौआ गोसो बायदि जानो हायो।
औ औ।
फ्राय माने खारननि बिलाइखौ एसे गोरा जानायनि थाखाय माने बांद्राय गोसो बायदि अरनानै जानो हाया। जायनि जाहोनाव बिनि ओ मोदोमनि महरा एसे फिसा फिसा जायो होननानै माने ओ एम्फौ लाबोबाय थाग्रा। मानसिफोरा फोरमायो आरो। दा जोङो ओ सारभे खालामोब्ला नुनो मोनोयो मोनफ्रोमबो बर' गामि गामियावनो माने मो फ्राय दाइनजिनि फ्राय दाइनजिबा जौखोन्दो बर'नि न'खरानो माने एम्फौखौ फिसि बोगासिनो दङ आरो जाय एम ख खौ ओ सोरबाया कमार्सियेल भाबै फियो आरो सोरबाया मा एसे एनै जानो थाखायल'बो। फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो दा दा इन्दि मुगानि जि जाय सि होननानै बुङो मुग मुगाजों बानायनाय सि। बेफोरो बहुत गोसा ओ गोबां बिबांनि गोबां दाम लायो ।
औ औ ।
जोङो बरफ्रानो एम्फौखौ फियो आरो बेखौनो प्रसेसिं खालामनानै ओ खुन्दुंनि महराव होनानै आरो बेखौनो जिनि महराव होबावोब्ला माने ओ बर फोरनि रांखान्थि हालोदा जोबोद गोजौाव दाव होलांगोन बेखौ आं सान लेंहरो
औ । माने ओ बेखौथ एम्फौखौ फाननायावबोथ रां मोननो हायो माने खस्थजों मोजाङै लायोब्ला आरो बे बे इन दिनि फिथोबजों खुन्दुं लुनानै गावनो दायोब्लाथ बांसिन साबसिनै मा ने ओ मोजां थांना थानायनि राहा होननानै साननो हागौ माने आजिखालिथ इन्दि हिनि दामा बुहुद जानानै फैबाय ओ माने बायनो माने रांखान्थिया माने जौगागोन आरो ओ जाय फोर माने एसे गोसो होनानै मोजाङै इन्दि बिफांफोरखौ गायनानै लायोबा न खाथियावनो माने खस्थना किसुमाना लाया गोसो जाब्लाबो । माने खेबसे खेबनै लायो बिनिफ्राय खस्थ होनानै । लाया आरोखि ।
उ गोदोनि दिनाव ओ जोंनि जे आबै आबौ ओ बुराय बुरैफोर बिसोरो माने थावख्रिनि गेजेरजों बे इन्दिदो इन्दिनि औ माने फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुनोमोन आरो बे खुन्दुंजोंनो बिसोरो सि दायोमोन दा नाथाय ओ दानि दिनाव बे थावख्रिजोंनो जि खुन्दुं लुनाय बे हुदाखौ माने गोमालांनाय बायदिसो नुनो मोनबाय
औ औ
बे थावफिजों खुन्दुं लुदुं होननाय सोदोबखौनो खोनानो मोनलिया
औ थावख्रि सोदोबखौनो औ दाथ नुनो मोनला सिनायलियाबो गोदोनि मानसिफोरा माने सिनाय माने मोजाङै रोंगौमोन आरो खुन्दुं लुनो दाथ रोंलियाबो
दा बेफोरनि थाखायनो गोदो जि जोंनि ओ बर समाजाव इ-इन्दि खुनदु अ इन्दि एम्फौ लानानै इन्दि खुन्दुंजों थावख्रि लुनानै जि खुन्दुं दिुहुननाय बेफोरबायदि हुदा खौ माने ओ आथिखालावबो खालामफिनोबा दा बर'फ्रा सोरबा फोर न'आव ओरैनो जिरायनानै थास स्लाय स्लाय माने एसेब्लाबो रांखान थि आरजिनाय बे लामाखौ मोननो हागोन
मोजां एम्फौआबो माने ओ एम्फौआ ओरैबायद दि बुस्थु दि जाय से दाननि गेजेरावनो बिनि गासिबो इनकामखौ मोननो हायो आरो माने
औ औ लानो हायोब्ला माने ओ लानायनिफ्राय मोजाङै औं जोथोन लायोब्ला से दान नै दानावनो मोननो हायो बिनि फिथाइखौ
दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा
होननाय मोन औ जासिगोन ना
हेलौ
औ दिनै ओ एम्फौनि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेयावनो दोन
औ औ औ औ दे गाव गाल बुंनोसायो